औ औ खुलुमबाय नोंथां
साननि मा खालामबाय दं
औ नोंथाङा दं ओरैनो जिरायनानै
औ ओ नोंथांनियाव अ आं मोननैसो आयदा सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम दोङबा दसे सम होनो हागोनामा
औ हागोन नोंथां
अ जोङो अ गोदोनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो जोङो बर'फोरखौ जोङो अ जुमाय बानायनाय खौ नुनो मोनबागासि बिनो दासान्दिबो अ बिथाङा अ जौ संनायनि बागै एसे बुंफुरथि होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां ओम जौ बुंब्लाथ' जौआ मोजां मोजाङै बाहाय रोंबा मोजां मान सिनि थाखाय आरो गाज्रि बाय बाथ द' गाज्रियानो ओ नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ जौ लोंनानै गोबां ओ न'खरानो जोंनाथ' थंख जालांदों एबां सिलिं जानांदों माने खायसे हौवा मानसिफोरा जौजोंनो गबना थायो न'खरनि फारसे जेबो साना न'खरनि गथ' गथाय हिनजावनि बागै जेबो उदिस गैया जायो नङा होनबा नों थां बिदिनो गोबां न'खरनि उन्दै उन्दै ओ फरायसा ओ फोरनि जिउआबो जोंना बिब्दिनो ओ जेनेबा गाज्रि जालांदों आरो जेन'बा नखरनि जुदि बिगोमाफोरानो बिदि जौजों गफबना थायोब्ला बिदि जों बै उन्दैफोर खौ जों बोरै जौगाहोनो हानो नङा होनबा नों थां औ बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो जौ सङै सङै संहोनानै फाननानै न'खरखौ ओ सुंथाबोदों आरो नोंथां।
औ नंगौ।
ओं गिबियावनो जोङो जौथो संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो एमाउ नांगोन नङा होनबा नों थां? औ बे एमावखौ जोङो ओ बे एमावखौ जोङो बानायनो थाखाय जोङो बिदिनो मोखोना ओ बिलाइ बिदिनो आनारस बिलाइ, खान्थाल बिलाइ नांगौ। बिदि नो जोङो एमावखौ देखालि जोङो माइरं एसे सेरसेबा सेरनै लानानै जोङो ओ ओ सोमनानै दोनग्रोयो। थिग बेबायदिनो संखांनानै माने जों मनाफोराव आलायनानै दोनो जाहाथे दैया सरनायनि थाखाय।
औ औ।
जेब्ला बे दैया सरखाङो अबब्लानिया जोङो दिंखियाव देयो आरो नोंथां। ओ बिदिनो बे ओ जा बिलाइ जों लाबोना दोनदोंमोन बेखौ दिंखियाव देयो मिलायनानै। बेबायदिनो दिंखियाव देखांनानै जों बिदिनो ओ न'आव लाबोयो। लाबोनानै जोङो बिदिनो दाला एबा सानद्रियाव जोङो एबा पेकेटाव जोङो बेखौ मोजाङै गलायो आरो नोंथां, दै होनानै मोजां गलायनानै जों बे ओ बेखौ दिखां देनायखौ जोङो बिदिनो लारु फिसा फिसा खालामो आरो।
औ।
औ लारु फिसा फिसा खालामनानै जोङो बिदिनो हिफोराव दोनहरो आरो। बिदिनो ओ बिदिनो एमाव आगोलनि बोराय थानायखौ जोङो थाइनैसो देख्रुबनानै बे लारु खामनायाव जों सारो खावना होयो आरो नों थां। औ सा सावना होनानै जों बेखौ ऐ हिजों मोजाङै खोबना दोनो। जाहाथे बियो मोजाङै मैखुम बारो। बेखौ बारखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो हप्तासे एबा हप्तासेबो नङा, बिदिनो जों जेब्ला सान्दुं ओंखारो जों सान्दुआव ओ लामो। माने फोराननो थाखाय एमावखौ ओ बिदिनो जेब्ला एमावा रानो अब्लानिया जों बेखौ गोदानके एमाव संहोफिनो। बिदिनो बे एमावखौ जोङो हा थाय एबा बाजारफोरावबो फानहैयो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
एमाव मो एमाव थाइसेयाव थाइसे खेरै लायो आरो नोंथां। बिदिनो फानो। थिग बेबायदिनो जोंनो जौ संनो थाखाय गिबियावनो माइरं नांगोन। बे माइरंखौ जोङो ओ जा ओंखामखौ जाबायदि सङो बिबिनो सङो आरो नोंथां। एमावखोबो। जुमाय जुमायखौबो जुमाय जेनेबा जुमाय रोसि लोंनो थाखाय जौ गिसिखौ।
औ।
थिग बेबायदिनो बिदि माइरं ओंखाम बायदि संनानै जों बे ओंखामखौ जोङो पेकेटफोराव एरननानै जों एसे सुहाबनो होयो आरो नोंथां। जेब्ला बे ओ जौ संनाया ओ सुहाबो। अब्लानिया जों बेयाव एमावखौ देख्रेबनानै बेयाव ओ होयो आरो सारनानै। ओमफ्राय जोङो बे पेकेटखौ खानान दोनो आरो। बिदि जौ गिसि बुंब्लाथ' जौ रोसि बुंब्लाथ' जौ गिसिया बिदिनो गोलोम बोथोराव खाननै एबा ओ खाननै बा सेयावनो रोसि जायो आरो नोंथां आरो गोजां बुथुरावबा बिदिनो सप्तासे गाहाम लायो आरो नोंथां एखे बेबादिनो जब्ला बे रोसि जायो अब्ला जों बेखौ खावनो थाखाय जों बेयाव ओ हराव जों खान्थायाव दै होना दोनो बिदि खान्थाजासे जाहां जाहां ओ बिनि होखारनायै बेखौ खावो खावनो थाखाय जोंनि गिबियावनो सायाव जोंनिया दै गोनां मोनसे आइजें गोनो। हान्था फिसा आरो सिङावबो बिदिनो पाय बुङो। थानाय मोनसे आइजें दोनो। आरो बै नास्टारा। जोंनिया बे जुमाय थानाय फान्थाया थाखाय नङा होमबा नोंथां। बिदिनो मोनथाम थोरोबनांगोन। जोंनो। थिग बेबायदिनो जों। अरखौ ओ जेब्ला सुयो अरनानै बियो गोदौनांगोन आरो। सिंनि जौआ संनि जौआ गोदौ गा। बे खफ' जागोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
जानानै अब्लासो बियो जौ गोरानाव ओंखारगोन।
औ।
बे जौगोरानखौ ओ जेनेबा दिहुननो थाखाय बे ओ खफ'खौ जाहोनांगोन। दौ होग्रोनांगोन आरो अब्लासो बे जौफोरानो जायो थिग बेबायदिनो जौखौ बिदिनो नरमेल माइरंजोंबो संजायो। आरो जोंनिया बैसागो मागोआवथ' बांसिन माइब्रानि जौ बिदैसो लोङो नङा होनोमबा नों। थां बिदिनो जोङो बैसागो। ओ मागोफोराव ओ बांसिन माइब्रानि जौखौ सङो आरो नों। थां औ। आ नोंथांनि गामि एबा ओनसोलावबो बिदिनो जौ संनानै सोरनिबा सोरबा नोंथाङा न'खरफोरखौ सिलिंखार जानाय आरो सोरनिबा न'खरफोरखौ नोंथाङा जौगानाय। नुनो थांदों नामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ
जाय ओ जौखौ मोजाङै ओ बाहायनो रोंदों। बेबा एबा ओ जोङो। खर सुंथानायफोराव जों। रां रुफानि ओ हे। फाजाबाव ओ बिदिनो ओ सोलिलांनो हाबोदों।
औ।
खायफा सुबुंफोरा ओ बिदिनो ओ नांनायनि बांद्राय लोंनानै। बिथांमोनहा ओ हुस गैयै जायो हुस मोनि गावखौनो अबाव दन बिनि बागैबो बिथांमोना न'खरखौ ओ नायनो बावलाङो ओ बिसि फिसाय गावनि न'खरखौ सुंथानो हायि जालाङो थेर बेथेर जालांनायखौ जों सिलिंखार जालांनायखौ नुनो मोनगासिनो नोंथां औ जाय बिथांमोना जौगानायदों बिसोरो ओ खायफाया बर' आइजोफोरा जोंनिया खायफाया आगोलनि ओंखायनो मोजाङै सोलिगासिनो बिनो बिथांमोना जौ सावनायजों लोगोसे बिदिनो अमा लाफानानै बिथांमोना अफ्रिखौ होनानै बिनि फारसे आरो जौ गोरान फाननानै जौ गिसि फाननानै बिथांमोनहा गोबां रां खामायनो हा दो न'खरफोरखौ जौगालांहोनो हादो। फिसा फिसाफोरनो गथ' ग थायफोरनो बिथांमोना सोलोंथाइयाव नांगौ बायदि जानाय रांनि गोनांथिफोरखौ बिथांमोना सुफुंबोनो हादों न'खरफोरखौ न'खरनि नांगौ फिसा फेनला बुस्थुफोरखौ बिथांमोना फाननानैनो मोजाङैनो सोलिलाङो बेफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो ओ बिथांमोना न'खर न'खर फल' फाना बिथांमोनहा आरो गलाबो बानायनानै जोङो फाननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ जौ गिसियाथ' औ जोंनाथ' मोनसे जोंनिया जि आइ टेक मोनखांनाय मोनसे लोंग्रा फेग्रा मुवा नङा होमबा नोंथां बिथांमोना जायबा बर' बिदि जोङो लोंनानै सिलिंखार जानाय नुदों होनबाथ' जोङो बर'फोरखौनो नुयो नङा होमबा बिथांमोना आगोलै बांसिनमोन बिथांमोनहा सोलोंथाइनि बिबाङा एसे खममोन बिथांमोनहा बारा सोलोंथाइ लायामोन बुजिस्लाबनो हायै बुजिनो हायै बिथांमोना न'खराव लोंनानै ओ नांगोनि बिबांनि बारा लोंनानै बिथांमोनहा बर' समाजाव जोङो नुनो मोन गासिनो बांसिन न'खरफोरखौ थेर बेथेर खालामो बिथांमोना ओ बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय खालामनानै न'खरफोरखौ जानो लोंनो सुखगैयि बिदि बर' समाजा जोङो गोबां खौनो नुनो मोनोमोन। ओ बुंनो थाङोबा नो नोजोर होनानै आथिखालाव ओ बिथांमोना बांसिनानो खम जालांबाय दङबा बिदिनो गामि साफा सानै न'खर न'खरफा न'खरनैखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंगौ
सोलोंथाइनि ओ बिफांजों खारफानाय दानि जुगाव ओ गासिबो लाइमोन सुबुंफोरानो जा बिदिनो गासैबो सुबुंआनो ओ बिदि गावनि नांगौ गावनि रोंगौथिजों ओ बिदि गावनि सा सामलायनो हानाय रां रुफानि सायाव बिथांमोनहा खारफानायखौ जोङो दासिमबो फालांगियारि खामनायफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दासिम एसे खम जालांनो हमदों नोंथां नोंथांनि ओनसोलफोरावबो बिदि जादों नामा नोंथां फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो थिग जोंनि ओ गामि औ बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जाबोदों आरो ओं गोदानिया बुंनो थाङ दा जों जोंनि बर'फोरखौल' बिबदि जौजों गफ'ना थानाय नुया आरो नोंथां आं माने गुबुन हारिफोरखौ आं बांसिन दानिया नुयो गफ'ना थाना ए बिदिनो थांनो आं माइब्रानि माइब्रा जौनि बागै एसे फोरमायनो सै स नोंथां बिदिनो सिनेम माइब्रा नि जौ बुंब्लाथ' बांसिनानो बेखौ मागो बैसागोआवसो ओ बांसिन सावो नङा मानोन गोबां रंजानायाव लोंनो थाखाय थिग बेबायदिनो माइब्रा बिदिनो बोसोरसे बोसोरनै जायना दोननायखौ नोंथाङा मि बिमा बिदि बोसोरसे बोसोर जनि गाहाम जियायना दोनो आरो नोंथां बेयाव बिदिनो एम्फौ ब बाखबोन होजानाय होलायनाय बिदिनो बेखौ जोङो गोबां बिदि फुजा मेलाफोरावबो बिदिनो जौ फिसिनाय होननानै बुङो आरो बेखौ खौ जोङ गोां बुजा मेलाफोराव जों हर ह'तेलफोर दखानफोर होबाबो गला जेनेबा जों फानहैयो आरो नोंथां बिदिनो बेफोरखौ लोंङो ना द आरो थाखाय गोबां गुबुन गुबुन मानसिफोरा फैनानै लोङो आरो बेखौ लोंनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनो बुङो माने बे माइब्रनि बा औ ओ ओ गोबौजोंजो जेन'बा रोसि रोसे नांगौ आरो नोंथां औ बिदिनो ओ बैसागो ओ बैसागो फोरबोफोरावबो मागो फोरबोफ्रावबो बिदिनो माइब्रा जौ लोंनानै मानसिफोरा जेनेबा ओ रंजानायखौ आं नुनो मोनहरदों आरो बिदिनो जेन'बा बे जेनेबा जाय जौ संनाय जे जौ संनायनि जेनेबा जाय जौ संखांनानै आग्लायनाय जायखौ जों अफ्रि होनो नङा होनबा नों
औ नंगौ
बे एवफ्रिखौबो जोङो गोबां खामानियाव बाहायनाय जेनेबा जों बे एवफ्रिखौ जों फाननानैबो रां आरजिनाय नङा हनबा नोंथां जोङो अमानो आदार होयो जोंनिया बर' आइजोफोरा बांसिन ओ अमाफोरखौ फिसिनो थाखायबो जौगसङो आरो नों ां जाहाथे अमानो आ खानायावबो बिनि मुलाम जायो नङा होमबा नोंथां। औ थिग बेबायदिनो अमानो जेनेबा अफ्रिल' होआ जों बिदिनो थास'फोर फोर रुनानैबो होयो आरो नोंथाङा।
औ औ।
नोंथां बि
औ औ नोंथां ओ नोंथां नोंथांजों जों आङो जोंनि बागै ओ बुंफोरथिना होनायनि नि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय मोनथिखौबो मोनथिनाय मोननायनि थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर जासिननाय थाबाय नोंथां दे
जाबाय औ।